नोंथां हेलौ अ नो-नोंथाङा मोजाङैनो दङना
मोजाङै दं। थां औ
थारैनो आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय
औ
इनो दा गोनना?
हेलौ
औ नों थाङा ओ सावरायनो हागोन ना हेलौ अ बिदिब्ला ज जोङो आयदाखौ दावबायनायनि सायाव लानि नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां जागोन।
गिबियाव नों नोंथाङा दावबायनायनि माबाफोर सोमोन्दो मिथियो नामा आरो माबा फोर सोंनो दङबा गिबियावहाय सोंजागोन नोंथां औ
ओहो दावबायनाय होनोब्लाथ जोङो मोनसे जाय दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थानायखौनो जोङो बुजियो। जेरै जोङो औ औ सरानस्रा औ जेनेबा जोङो हमना ला अबेबा मोनसे स्कुलनिफ्राय एबा कलेजनिफ्राय जोङो बे मोनसे थांखिनाय जायगा जेरै काजिरङा, मानास, बगामाथि बिनि उनाव जोंनि जोंनि आसामनि बाहेरायावबो थांनो हायो। बेफोरबायदि गोजान जायगायाव था थांनानै गियान लानानै फैनायखौनो जोङो दावबाय होननानै बुंनाय जायो।
अ नंगौ नोंथां उम औ ओ अ ओ उम उम औ था थारैनो दावबायनाय होनोब ब्ला माने दावबायनाया जोंनि जिउआव मानो सानफ्रोमबोनि जिउआव माने दावबायानाया जोंनि जोबोद गोनांथार आरो नङा
औ औ हेलौ
हेलौ
औ हेलौ खोनास्लाबा औ हेल
अ नोंथाङा खोनायाखै नामा
औ खोनायाखैमोन दा खोनाबाय दे खोनाबाय औ
अ माने बुंदोंदि ओ दावबायनाया मानो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव दावबाय दावबायनाया मानो जोबोद गोनां थार आरो माने जिउआव औ माने ओ मानो होनबा जोङो दावबायनायनिफ्रायबो जोंहा माने गोबां गियान एबा सरासनस्राय गियान बेफ फोरबायदिनो गोबां गियान बुथुमनो हायो आरो ओ ओ बुंनो थाङोब्ला जेरैहाय जोङो बेनिफ्राय बै दाबसे जायगायाव दावबायनो थांबा जोंहा गिबियाव जोंहा ड्रेस ओ गाननाय जोमनायनिबो गोनांथि जायो नङा होमबा ओ गाननाय जोमनायजों जे ओ रां फा आरो बेजों लोगोसे ओ जानाय लोंनायनिया आदार दैनि बेफोरबादि औ औ बेफोरो माने माने जोबोद गोनांथार जायो आरो
ओहो औ
ओ आरोहाय जोङो बुंनो थाङोबा जोंहा बेबादिनो गोबां रोखोमनि गाननाय जोमनायबो नांगौ जायो आरो।
औ।
आरो जोङो दावबाय होनोबा जेनेबा बबेबा मोनसे जायगायाव दावबायनो थाङोबा जोंहा आथिखालाव। जोङो बांसिन गारि मटर। दंखायो नङा होम बा बेजों नङाबाबो जोङो बाज जोंबो दावबायनो हायो। आरो जोंहा गोदोआथ जोङो बांसिन। आथिंजोंनो। थाबायनानै बिनिफ्राय बै। गोबां गोजानबाबो मानो। जोंहा खराय। गारि मोसौ गारि बेफोरदोंसो थांङो थाङोमोन आरो गोदो आथिखालावथ जोङो बांसिनानो गारि म टर ओ दो ओंखारबाय औ औ बेफोरजोंनो थाङो आरो बेबादिनो जोङो माने बेनि फ्राय बै से जायगायावाव दावबायनो थाङो ब्लाना जोंहा माने बेनिफ्राय जों गोबां गियान बुथुमना लानो हायो। जेरैहाय जों हा जोङो बेयाव थांबाथाय बैसोरनि रायज्लायनाय रावा माबायदि जों माने बेफोरखौबो सोलोंनो हायो आर रो ओ आरो बेजों लोगोसे जोंहा माने ओ बैसोरो माबायदि जानाय ज माबायदि बिसोरनि थासारिया बिस बिसोरो बोरैहाय जायो बोरै हाय थायो बेफोरनि बागै मि थिनो मोन नो आरो ओ दाबसे जायगायाव थांनाय लोगो लोगो जोङो माने जोंनि ओ जोंनि रावखौबो बिसोर सोलोंनो हायो। जों बिसोरनि रावखौबो सोलोंनो हायो आरो आरो जोङो हयथ ओंखाम जायो हयथ बिसोर ओं खाम जायाबो जानो हानाय बैयाव जेनेबा जोङो बिनि थासारिया बेबादिखौ जों गोबां गियान बुथुमनो हायो आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो मोनसे जायगानिफ्राय बै मोनसे जोंहा माने जेरै जोङो नुफेरै दंफां लाइफां नुफेरै दाउसिन दाउल बा बिबार बिलाइ बेफोरखौबो जों मिथ थिना मोनो आरो बेजों लोगो जोङो बबेबा मोनसे जायगायाव थांनानै जों बे मिथिंगानि समायना थासारि नुथायफोर खौ लानानैबो जोङो माने मोनफा मोनफा माने खनथाइ मे खनथाइबो राइथाय फोरबो सुजुनो हायो आरो जेरैहाय औ बेयाव बेयाव बेनियाव मिथिंगा दङ बे मिथिंगाया बिफां लाइ गोबां दावमा दाउसा गोबां रोखोमनि थाया होनबा ओ बेफोर बादि बिदि आरो सरासनस्रा जोंथ बे जोंनि जिउआव खाथि खाला ओसोलाव जों गोबां बेरायबाय ओनसोलावथ माने गोबां खाथि खालायावनो माने बेबायदिनो पार्क रिजर्ट बिदि फिसा फिसा ओंखारबाय नङा होमबा जों बेफोर गोबां गियान मिथिनो हायो जेरैहाय जों बहाबा थांबा। बेयाव माने नुफेरि बिबार बिलाइ माबादि बेफोर बिलाइफोरखौ माने जों मिथिनानै मोनो आरो बुंनो थाङोब्ला बुंनो थाङोब्ला माने जों दावबायनायखौ सा अरायबो माने सानफ्रोमबो जिउआव जों लाफाबाय थानांगौ आरो माने जों दाबायनान जोबो गोबां मिथि मोनै जेनेबा थासारि जायगा बे फोरनि बागै जोङो मिथिनो मोनो आ रो जोंहा जोङो बहाबा दाबसे जायगायाव थांबा बै दाबसे जायगायाव थांबा जों मा-मा लो जोंजों लोगोसे मा-मा बेसादफोर लांफानांगौ ब-बबेबा मोनसे दावबायनो थांबा मा-मा जिनिस लांफानांगौ बेफोरखौ जों माने मिथिना मोनो आरो ओ नोंथाङा बेफोरबदि दावबायाव ओ जेनेबा खाथि खाला ओनसोलाव बेरायबाय बेफोरनिफ्राय नों हाखो बेखौ फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनास्लाबाखैमोन।
अ आङो बुंदों जे जेनेबा नोंथाङा बे जेनेबा बहाबा दाबसे जायगाफोराव बेरायनो थांबाय जेनेबा बिफोर बेरायन थांनायाव मा मा गियान सोलोंनो हायो जेनेबा बेफोरखौ फोरमायनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां हागोन
अ दे बिदिब्ला
औ दा जोङो मोनसे दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला जोङो बै जायगानि बै जायगानि थासारिफोरखौ जोङो मिथिना मोनो
नोंगौ
हमना ला नोङो बे-बेरायनो थांनायाव दावबायनो थांनायाव नोङो हारसिंबो थांनो हायो लोगोफोरजोंबो थांनो हायो फेमिलिजोंबो थांनो हायो थांनो हायो औ औ दा नोङो हारसिं थां औ दा हारसिं थां औ। औ दा नोङो हारसिं थाङोब्लाबो नोङो बै दाबसे जायगायाव थाङोब्ला नोङो बायदिसिना नोङो बै जाय गानि नोङो जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय मा जायो मा लोङो माबोरै बिसोरो थायो बिसोरनि बागै नोङो सब मोनथिजो-मोनथिबोनानै नोङो बेफोरनि बागै नोङो बिसोरनि माबाखौ नोङो बिजाब महरै मोन से माबा सोरजिनो हायो आरो दावबायनायनि गेजेरजों-
औ नोंगौ थारैनो औ औ नोंथाङा बुंनाय बादिनो औ दे बुं बुं नोंथां?
बिनि अनगायैबो जोङो पेमिलि जोंबो लोगोफोरजों जोङो बेनि अनगायैबो जों गुबुन गुबुन खाथि खालानि जोङो पार्क बा रिजर्ट बेफोरबादि जायगायाव जों बेरायहैनो हायो बेरायनो थाखाय जोङो बां जायगा दङ औ
नों नोंथाङा दावबायनायाव अख
औ खोन-खोनादों औ औ हेल' औ हेल' खोनास्लाबाखैमोन। हेल'
हेल' हेल' खोनाया मा? हेल हेल